औ खोनादों
औ औ-औ
नोंथां माथोखौ डाबल डाबल खोनादों नोंथां
बर'फोरनि नि संनाय ओ नोंथां माथोखौ दाबल दाबल खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ नोंथांनिफ्राय दाबल दाबल फायबायथादो माथोआ
खोन हेल खोनादों हेल औ हेल' जाबाय औ जों होमबा दायो औ औ होमबा जों दायो जोंनि बर'फोरनि संनाय खावनाय जोंनि बर'
औ
मा-मा ओंख्रि जायो जों
औ
नि सायाव औ होमबा ना नोंथां औ औ-औ आ जोंनि नोंथां आ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आं बांसिन बबे ओंख्रिखौ जाबोदों बाबा मा-मा ओंख्रि जायोमोन होननानै बुङोब्ला जों माने गिबि सारियाव जोंनि बर'फोरनिखौ जों अनलाखौनो जों बुंनांगोन आरोखि नोंथां जेरै अनला दाउ औ अनला मेवाइ अनला एम्फौ आरोखि बेफोरनो आरोखि बिनि अनगायैबो माने जेरैहाय नो नारजि नारजियाबो जोंनि बर'निनो मोनसे ओंख्रि जेरै नारजि अमा जायो औ नारजिजों दाउजोंबो जायो बेफोरबायदि आरोखि लोगोसे बेनि अनगायैबो जेरै हाग्रायाव मोननाय मैगं थास' बिबारजों औ अमाजों थास' बिसंजों ना गोरानजों थास'ओ बिसंजों नाफामजोंबो खायसे खायसेखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनदों आरोखि नोंथां
औ
औ बिनि बेलायावनो आं आरो मोननैसो जों आं हानहबावनो सानदों हाग्रायाव मोननाय जेरै बर'नि ओंख्रिफोरनि मादाव बिदिनो औ ओ जेरैहाय बुंनो थां अलदद जायखौ जों हाग्रायाव मोनो बांसिन जों दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो जायख खौहाय जों मानि बेबो मोनसे जोंनि बर'नि माने गुबै बा नंगुबै ओंख्रि बा ओ बेखौ जों बुंनां बुंनांगोन आरोखि नोंथां बिदिनो जेरै आं नारजिखौ बुंनोसै नोंथां नारजिखौ मोरै बानायोबा मारैहाय मोननाय जायो होननानै बुङोब्ला ओ जेब्ला बेब नारजिखौ जों मोननो थाखाय मोनसे फाथो फिफांनिफ्रायसो जों खानाय जायो बा बिनि फा थोनि बिलाइ बा फाथ थोनि बिजौखौ जों खानाय जायो जेब्ला फाथोआव माने गोरलै जेब्ला फाथोखौ जों सिगां बि बेगरखौ लानानै जों बाजारनिफ्राय फोग्रोनांगोन फोनानै जेब्ला फाथ थोआ देरो अब्लासो जों माने बिनि बिलाइखौ जों खानानै फोराननाय जायो फोराननाय जायो आरोखि औ जेब्लाब जेब्ला फाथो बिलाइखौ बा फाथोनि बिजौखौ जों खानानै फोरानागौ मानि बे नार्जि होननानै नाम मोना आरोखि नोंथां जेब्ला फाथो खौ जों खानानै लायनानै फोरानो औ फोराननानै जेब्ला गोरान जायो अब्लासो बेखौ जों नारजि होननानै बुंनाय जायो। जेब्ला नारजिखौ नारजिखौ ओंख्रिखौ बोरै संङो होनना आंनि आरोखि जोंनिजों मारै संङो आं बे खौ फोरमायनोसै नोंथां ओ नार्जि खौ नार्जि ओंख्रि संनो थाखाय जों जेरै हमना लाबाय जों नार्जिखौजों माजों जानो जों बेखौ रेदि खालामनाय जायो सिगांनो ओमफाय बेजों लोगोसेनो जों नार्जिखौ जों जानोबा माने नार्जिखौ सोमनानै दोननाय जायो नोंथां खायसे खायसे एसे नारजिखौ माने गोरानावनो ओरैहाय माने सुफ्लेगोरनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां ओ खायसे खायसे बिदि खालामालासिनो खायसे खायसेखौ मा होनो माने दैयाव सोबनानै नै से घन्टा बा से घन्टा खावसे माने बेबायदि दैयाव सोमनानै लाग्रोनायखौ जों नुदों आरोखि बेनिफ्राय जों अमाजों जानोब्ला जों अमाखौ सिगां एवग्रोनाय जाबाय ओ एवखांनानै ओ बाहाय नों एवनानै बेाहाय सामब्राम पियास मा मा मस्ल स्ला गाव माजों जानो माखौ माखौ मस्लाखौ जों मोजां मोनो बेखौ होनानै लानाय जाबाय आरोखि नोंथां औ लोगोसे से बेखौहाय माने जेब्ला नार्जिखौ सोमनानै सोर सोरबा खायसे खायसे ग्राइडारावबो होनानै माने ओ गेब्लेहोग्रोनायखौबो जों नुदों आरोखि नोंथां जोंनि ओरैनि ओनसोलाव हाय लोगोसे जेब्ला अमायाबो मोनहां जायो अब्ला जों मानि ओ नार्जिखौजों बे अमायाव होनाय जायो आरोखि नोंथां जे बिनि उनावहाय मानि खायसे खायसे खारै होनोना जायखौहाय ओ खारै जायखौ बेसर साबा बा थालिर फिफांनिफ्राय सावनानै हा मोननाय हांगार नैे बिनिफ्राय ओ बानायनाय रसखौ होनाय जायो आरोखि ओ जा फोरा माने टाउन ओनसोलाव थाग्राफ्रा बांसिन माने कारेन्टनि अनगा बांसिन मा होनो बेखौहाय
ओ
सदा होननायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां औ बेबादिनो जेब्ला दा ओमफाय मोनथै अब्ला खायसे खायसे माने दुन्दिया मोननाय समाव दुन्दिया बेफोरबायदि हो नायखौ जों नुनो मोनो आरोखि बेबायदिनो माने संनानै जानायखौ जास्ट सिम्पोल मा आरोखि बेबायाददि सिम्पोल माने मा ओ फरमुलाजों संना जानायखौ जोंनि ओनसोलाव बा बिदिखौ नुनो मोननाय जाहैदों आरोखि नोंथां दा नोंथांमोननिजों बबे बबे बे ओंख्रिखौ जानाय जायो जोंनि बरफ्रा आरो माबोरै बानायनाय जायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ ओ दा ओंख्रि होनोब्लाथ जोंनि दोरोंङारि ओंख्रि जेरैबायदिहाय अनला ओंख्रि सबाइजों सामजों सबाइजों दाउजों बायदि
जोंङो संनानै जानो हायो।
दा
ओ दा बिनि गेजेरावनो ओ नोंथांनो फोरमायनोसै जोंनि दोरोंङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिनि बागै दा अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै जा होनोब्लाथ दा अनलाजों दाउजों बांसिन ओ संनायखौ एबा बिदि संनायखौथ हटेल बायदिसिनायाव बो संनानै बा गुबुन जायगाफोरावबो बिनि गोथावखौ एबा बै मै मैगंखौ ओ गोजबनानै लादों आरो
लादों आरो बेखौ दा जों नुदों बा खोनादों आरो नोंथां औ औ नंगौ दा जोंनि ओनसोल
ख्रै माबोरै सङो होनोब्ला गिबियावनो अन ला ओंख्रिखौ जोंङो बायदिसिना मुवाजों जाजायो जेरैबायदिहाय। ओ दाउ बेदजों लोगोसे आरो। ओ एम्फौ लाथाजों अमा बेदरजों साम'जों। बिदि बायदिसिना बेदरारिनि बाद
बेदरारिनि बाद अनगायैबो जोंङो जेरैबायदिहाय औ लाइजों अन फाख्रि औ मुदुफु
जोंङो अनला गोखा थाइगिरजों जोंङो अन।
गिरजों जोंङो अनला मैखि जानायखौ नुनो मोनो आरो एबा संनाय जायो आरो।
दा अनलाजों दाउजों माबोरै संङो होनो ब्ला जोंना अनलाजों दाउजों संनो थाखायथ' अन गुन्दै नांगोन नंङा होनबा नोंथां बेनि थाखायनो। जोंङो ओ मायरंखौ नांगौ मानि खिनाखौ जों। ङो गिबियावनो दसे सम सोमना लाग्रोननाय जायो गुरै जानो थाखाय बेनि उनाव ओ जों जोङो बेदरखौ गिबियावनो मो जाङै ओ साफा खालामनानै गोदानानै लानायनि उनाव ओ जोंङो। जा जोंङो माइरं सोमनानै दोनदोंमोन बेखौ। जोंङो उरालाव एबा दिंखियाव एबा थफसियाव ओ दाथ' बायदिसि ना जोंङो मेसिनारि बायदिसिनायाव ओ देनायखौ बांसिन नुनो मोनो ओ जेब्ला बिदि गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोंङो गिबियावनो ओ बेदर खौ एवफ्रानानै लाग्रोनांगौ आरो बायदिसिना मसला होनानै मोदोमनायनि थाखाय एबा नोंथाङा। जा जा बाहायो मसला बेखौ होनानै जोंङो गिबियावनो बेदरखौ एसे एवफ्रानानै लाग्रोनांगोन बिदि एवफ्रानानै बे खौ बोखांनानै दोनथ'नायनि उनाव जों बेहाय दै हो होनानै दै होगोन सारायाव दै होनायनि उनाव जेब्ला गोदोवो अब्ला जोंङो बेवहा बेयाव बेदर एवफ्रामना दोननायखौ। खौ आरो दैयाव होफिनो होनायनि उनाव जोंङो खारै संख्रि बायदिखौ बिदि होनानै लायो। खारैयाथ ओ जोंना गामियारि ओनसोल नालाय बेनि थाखाय। थालिर फस्लानि खारैखौनो बाहायनाय जायो आरो ओ बिनि उनाव। ओ जोंङो। बिदि खारैखौ होनायनि उनाव संख्रिखौ होनायनि उनाव जोंङो अन गुन्दैखौ आखायजों सार।
औ औ सारनानै होयो।
खनसेनो ज होनाय जाया मानो होनो ब्ला खनसेनो जहोयो ओ अनला खारैया माने इसे ल' द्रा फाखायनानै गथा जानायखौ नु
औ गथा जायो औ औ बिनिखायनो जोंङो बिदि अन गुन्दैखौ होखायनायनि उनाव जों।
एरबाय थानांगौ एरबाय थाखांनायनि उनाव बेखौ खार संख्रि नांदोंना नाङा बेखौनायनानै जोंङो ओ बे मोदोमनायनि थाखाय जेरैहाय गंगार दुनदिया एबा
एबा औ मोदोमनायनि थाखाय जों हाथाय बाजाराव बायना माने दुन्दियाखौ होजायो आरो नोंथां औ नं
बिदिनो अनलाजों दउजों संनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो। जोंना बायदिसिना लाथा बिदिजों अन ओ अनला खारैखौ जानाय। जानाय जायो आरो। लोगोसे जोंनि जा दोरोंङारि ओंख्रि आरोबाव बुंनो थाङोब्ला जोबोद दङ नाथाय बिनि गेजेरावनो दा सबबाय ओंख्रि होनोब्लाथ ओ बांसिन।
बांसिन सबायजों सामजों जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो दा जोंनि ओनसोलाव
सबाइखौ बाजारनि
बाजारनिफ्राय एबा ओ बांसिनानो गावबा गाव नखरावनो फोना लानायखौ नुनो मोनो।
ओ बिनि उनाव दा सबायखौ सबायजों सामजों। जानो थाखायथ गिबियावनो जोंनो सामखौ नांग्रोगोन बेनि थाखायनो जोंना ओ। दा दाथ बांसिन। दैमा बायदिसिनायाव नागिरना जाबांनायखौ नुनो थांला अब्लाबो दैखर बायदिसिना दंगआव मोननाय थाङो सामखौ बिनिफ्रायनो लाबोनानै जों
लाबोनानै जोंङो
गिबियावनो सामखौ जा सानखालि जागोन बिनि गिबि सानखालि जोंङो ओ मोनसे थौआव एबा खान्था बायदिसिनायाव जोंङो सोमनानै दोनो मानो होनोब्ला ओ साम बायदिसिना मैला थायो नालाय हाब्रु थानायनि थाखाय बिनि थाखायनो बिनि मैलाया खारनाय बायदि जोंङो हरफा मानि बेखौ सोमनानै लाखियो आरो बिनि नखानायै ओ जास सानखालि जागोन बे सानखालि जोंङो सबायखौबो दसे सम सोमनानै रुइगानो थाखाय एसे सोमनानै दोनो मानो होनोब्ला सबायनि जा बिगुर गोसोम बे खौ खारहोनो थाखाय बिनि उनाव जों सामखौ मोजां हुनानै सुनानै बिनि लाखांनायनि उनाव सामनि जा थाखोन आरो जंफाद दङ बेखौ जोंङो मोजाङै साफा खालामनानै बि लायो बिदि साफा खालामना लाखांनायनि उनाव मोजाङै गोजोन जाजासिम सुखांना लानायनि उनाव ओ जों बेखौ गिबियावनो ओ एवफ्रानानै ला यारिसे थाव गुबै होनानै बिदि एवफ्रामनानै ओ बोखांनानै उनाव जोंङो सबबायखौ होयो सबबायखौ होनानै बेखौ गोदौ जासि लाखियो जेब्ला गोदौवो जेब्ला सबाइयो अब्ला जोंङो सारै संख्रि बायदिसिना होनायनि उनाव बेहाय नांगौ। उवानि एबा जाखिनि होगोन बायदिसिनाखौ जोंङो होयो देनानै बेनि उनाव उनाव जोंङो ओ सामखौ बेयावहाय होयो सामखौ बेवहाय होनानै जेब्लासिम गथा जाया अब्लासिम जोंङो ओ बेखौ संबाय थागोन एबा अरावनो दोनबाय थागोन
दोनबाय थागोन औ बिनि उनाव
मोदोमनो थाखाय बेवहाय गंगार थुन्दिया एबा थुन्दिया गोरलै होनानै जोङो बे बो ओ गसा खालामनानै मोजां खारै संख्रै नायना नांजासे माने नायनानै
नायनानै बेखौ खाङो आरो दाथ' बांसिन
गेस आरि बायदिसिनायाव संनानै जायो अब्लाबो बेफोरबायदि बायदिसिना जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ अरजों संबोला साबसिन गोथ गोथाव जायो होननानै आं मिथियो एबा ओ आं मोनो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव दोरोङारि ओंख्रि सबायाइजों साम' अनलाजों दाउ बायदिसिना ओंख्रिखौ बिदिनो संनानै जानाया गोदोनिफ्रायनो एबा दासिमबो बिदिनो संनानै जायो आरो
नोंथां होमबा जोंहा टाइमा खोनाबायदां नोंथां? औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय औ औ औ